औ नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जों दिनैहाय आबाद मावनायाव बाहायनाय आगजुफोरनि सायाव सावरायनाय जासिगोन आरो। औ आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जों जोङो जोंनि बर'फ्राथ' गोबां-बां समनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा आबाद मावनानैनो जाबोदों आरो। जोंनि बर'फोरनि गाहाय थांनानै थानाय राहायानो जाबाय मा आबाद मावनाय बे आबाद मावनायावहाय बर'फोरा मा खदाल, खासि, सिखा खंखाइ, फुख्रि, सिखा गबदा, खन्था, नांगोल जुंगाल, मै, बेदा, हासिनि, आरो गोबां दं आरो बेफोरबायदिनो बेफोरखौ जोंनि बर'फोराहाय आगजु हिसाबै बाहायबोदों आरो।
औ।
खदालखौ बर'फोराहाय मा जेनेबा हाफोर जावनाय आरो दुब्लि फोरावहाय आलि खोनाय बेफोरावहाय मा बाहाय बोदों आरो खदालखौहाय आरो खासि दङ' जोंहा बे खासिखौहाय जोङो बर'फोराहाय थुरि हानाय माइ हानाय बेफोरावहाय जोङो खासि खौ बाहायो आरो आरो दङ' जोंहाहाय सिखा गं खाय सिखा खंखाइखौ जोङो बर'फोराहाय जेनेबा जेब्ला हाग्राफोरा गोजौ गोजौ जायो बिफांनि दालायफ्रा फोरखौ दानस्रिनांगौ जायो बेफोरबायदि खामानियावहाय जोंनि बर'फोरा मा सिखा खंखाय खौ बाहायो आरो आरो दङ' जोंहाहाय सिखा खुख्रि सिखा खुख्रिखौ माने जेनेबा गनफोर सिनखावनाय ओ औवाफोर दाननाय मानिबाफोर खुन्थियाफोर दाननाय मानिबाफोर खुन्थियाफोर फाननाय बेफोरबायदि खामानियावहाय बाहायो आरो आरो बे बेखौहाय मा जोंनि बर'फोरा दाउ गोदानाय जाय खिया माबा मोनसे बेदरफोर गोदानायावबो जोंनि बर'फोरा खुख्रिखौ बाहायो आरो। आरो दङ' जोंहाय सिखा गबदा सिखा गबदाया मा। सिखा खुख्रिनिख्रुइ एसे देरसिन आरो लेरसिन जायो आरो। बेखौहाय मा गिदिर औ। जेनेबा गिदिर जिनिस दानखावनायफ्राव जोङो बर'फ्रा बाहायो आरो जेनेबा। अबेबा गोरा दंफांफोर औवा। फोर बेफोरबायदि सिबखावनाय दानखावनाय दानख्रुबनाय। बेफ्रावहाय सिखा गबदाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो दङ' जोंहा हाय खन्था खन्थाखौहाय जोंनिया। मा बेखौहाय जेनेबा माइसा दांनाय समाव जेनेबा आबाद मावनाय समावथ' हाग्राखौ रुज'योना।
औ नंगौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
आबादनि फुलि मा। हेल' औ औ मैगंनि। फुलिफोर लाबोनानै दोनफैनायाव दोनफैनायखौ मा जोङो खन्थाजोंहाय गायो आरो। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आरोबावहाय दङ' जोंहाहाय नांगाल। नांगोलखौथ'। जोङोहाय फ्रायानो बाहायनाय जाखायो बे नांगोलखौ माने दंफांजों बानायनाय। जायो आरो बेहाय मोनसे फाल थायो मानि लहानि। बेहाय बेखौहाय माने जुंगालजों जोङो। जुंगाल होनानै आरो मोसौ जुरिनानै जोङो बे खौहाय हाल एवनाय जायो आरो बेजोंहाय। बेजोंनो जोंनि बर' नखरावहाय मा माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो आरो जोङो माबाफोर। आबाद फसलफोर गायनोबा जोङो बांसिनानो मा। आगोल समनिफ्रायनो नांगोलजोंनो एवनानै। जोङो आबादफोरखौ मावबोदों आरो आरोबाव। हाय दङ जोंहाहाय मोनसे मा मै मैखौहाय जेब्लाहाय जेनेबा हाथर गेब्रुनायनि थाखाय बर'फोरा आबाद मावनाय समावहाय मैखौ बाहायबोदों आरो आरो दङ जोंहाहाय मा बेदा।
बेदाखौहायबो हाथर सि गेब्रुनायनि थाखाय आरो हाया मोजाङै आबार गायनो नागिरनो हायाहाय मोजाङै समान जानायनि थाखाय जोङो बेदाखौ बाहायो आरो। आरो दङ जोंहाहाय हासिनि। हासिनिखौबो जोङो औवानिबो बानायनो हायो लहानिबो बानायनो हायो। आथिखालावथ' फ्राय लहानिबो ओंखारबाय। सिगां समाव मा दंफांनि औवानि बिदि बानायनाय जायोमोन आरो। बेखौहाय जेनोबा हाग्राफोर हनायफ्राव‌ आरो दुब्लिफ्रावहाय जेनोबा हाग्रा बा बुरजा जायोब्ला बेखौहाय जमा हथुमनानै सावनायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
बिदिब्ला नोंथाङा आबाद मावनायाव बाहायनाय आगजुफोरनि सायाव एसे बुंलांदो नामा।
औ जागोन नोंथां। दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो बुंलांनाय बायदिनो आबाद आबादाथ' जों बर'फोरनि ओ जेन'बा जिउ खुंनायाव थांनानै थानायाव एंगार हायै बादि जेनेबा जोंजों नांजाबनाय।
औ
बर'फोरा आबाद गाहाइ हारि आबाद मावनानै जाग्रा दा बेयाव फाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा जाबाय गोबां दङ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेबाय दिनो ओ नांगाल जुंगाल खासि, सिखा खंखाइ, सिखा गोलाव। आ सिखा गबदा, खुख्रि। आरो गोबां आरो बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा बेबादिनो जाहाथ' माइ आबाद मावो बर'फोरा। आबाद गाहाइखा नङा होमबा दा माइ आबादावहाय जोंहा नांगोलखौहाय माइ आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो माइ आबादावल' नङा बिदिनो गोबां आबाद मावनायफोरावनो बाहायनाय जायो ओ नांगोल खौ जोङो हालेवनो थाखाय बाहायनाय जायो दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो।
उम
ओ बेनि उनाव गोबां आबाद मावनायावनो बाहायनाय जायो दे नांगालखौबो जुंगाल दुंगालखौबो हा फोमोननो थाखाय ओ मा होनो हाथरखौहाय माबा खालामनो स्लिम खालामनो थाखाय जुंगालखौ बाहायनाय जायो मैखौबो बेबायदिनो। बाहायनाय जायो बेबायदिनो दङ जोंहा। ओ माइ आबादाव होननानै बुङोब्ला बावखा खोथिया बानग्रा बाथि। आरो गोबां आइजें आयला फोर दङ आरोना। बिदिनो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। ओमफ्राय नों थाङा बुंलांनाय बायदिनो बेबायदिनो सिखा गोलाव माबाजों हाय सिखा खंखाइजों हाय जोङो हाग्राखौ आ बारि सेरनि हाग्रा फोरा गोलाव गोलाव जादोंबा बेफोर खौहाय दानस'यो दान स्रांनाय खामानियाव हाग्रा एवस्रां नायाव बाहायनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो सिखा गब्दा होननानै बुङोब्ला जोंहा सिखा गबदा सिखा गब्दाया नोंगौ खुख्रि निफ्राय गिलिर सिन जायो। खौबो जों औवा बायदिसिना दान सिन खावनायाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। फाय बेबायदिनो खासि खासि खौहाय जोङो बेबायदिनो थुरि हानाय हासिब हानाय बेफोर बायदियाव बाहायनाय जायो। आरो खदाल जोङो खदालखौ हा जावफ्ले नायाव बाहायनाय जायो। हाग्रा सननायाव बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो दङ जोंहा खन्था खन्था खौहाय जोङो खन्था जोंबो हाग्रा एवस्राङो। हाग्रा एवस्राङो माने बे हाग्रा फिसा गोरलै गोरलैखौ हाग्राखौ माबायो आरोना सनो। ओमफाय बेनि अनगायै दंबावो जोंहा ओ मा होनना बुङो? कन्टाजों जोङो बिदिनो माबाखौबो ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो फि फिफां फुलिफोर लाबोनानै फिफां फुलिफोर गायनायावबो बाहायनाय जायो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बर'फोरा बेबायदिनो गोदोनि फ्रायनो बेफोरखौ बाहाय बोनानै संसार जाबोनाय हारि। दा बेफोर गैयाबा बर'फोरा खाना बादि आरो बेफोर जोंनो माने थांनानै थानायाव बेफोर गासैबो मुवाफोरखौ नांगौ आरो आबाद मावनायाव बाहायनाय खौबो आबाद मावनायाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोरखौ थांना थानायावबो नांगौ जायो जेरैहाय ओ सिखा फोरखौबो सिथा गब्दा फोर खुख्रि फोरखौ बेदर दाननाय फोरावबो बाहायनाय जायो। आबाद मावनायनि अनगायै आरो दा नोंथाङा आबाद मावनायनि सायावल' बुंदों नालाय। आबाद मावनायाव मा होनो बिदिनो बेरा दुमनाय फोराव। आबादाव हाय बोरमा दाननो ओ बोरमा सैमा अमाफोर हाबनो हायैनि बेरा दुमोना। बेरा दुमनायाव हाय औवा सिनखौनो बै सिखा फोरखौहाय बाहायनाय जायो आरो। खदाल फोरखौबो बे माबायावनो बाहायनाय जायो। आ आबाद मावनायावनो आलि खोनाय जेनेबा माइ गायनायाव दुब्लि फोराव आलि खोनाय फोराव बाहायनाय जायो।
उ
न'फोरावबो आबाद मावोबा हा जावफ्लेनाय
जेनेबा सबाइ बेसरफोर फोनाय फोरा फोनाय फोराव आरो मैगं थाइगं बायदिसि ना मैथा आरि फोनाय फोराव गायनाय फोराव माबायोब्ला आ मा होननानै बुङो हा जावफ्लेनाय फोरावबो बाहायनाय जायो।
उ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ। आरोबाव जोङो मोन-मोनसे जिनिसखौ बावलांनाय बाय बिदि मोनदोंना लोगोआ माने आथिखालावहाय जोंहा आबाद मावनायनि आगजु होननानै बुङोब्ला जोङो ट्रेक्टरखौबो बुंफानो गोनां जागोन आरो।
औ दानि बिगियान मुगायावथ' ट्रेक्टरा गोदान मुगाजों औ
ट्रेक्टरजोंनो बांसिनानो हालेवनानै जोङो माइ आबादफोरखौ गायनाय नुनो मोनसै। नांगोल आरो मोसौजोंथ' आथिखालाव बांसिन एवनायफोरखौ नुनो मोनला औ।
औ खाय माबा माइहा माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां बिदिनो सबाय फोनाय बेसर फोनाय बेफोरावबो ट्रेक्टरजोंनो हालौनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ दोनथ'लायसै नामा?
जागोन नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम रायलाय
औ दे नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ।
औ